हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं दा जिरायगासिनो दं नोंथां
नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
आबहावा बुङोब्ला जों ' सोरगिदिं थानाय जेरै बार दै हा लाइफां आरो जिउआरारि गासैखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोर गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हानाय नङा
औ
थांनानै थानो थाखाय जोंनो गासैबो जिबियानो मोनसे साबजाथाव मिथिंगायारि आबहावानि गोनांथार
औ
मोनसे खाबजाथाव आबहावायावसो जिबिनि सोमजिनाय बारायनाय आरो जौगानाया जानो हायो।
औ औ नंगौ।
सान अख्रांनि र'फोरनि माथाव जोंनि बुहुमाव बिब्दि आबहावायारि थासारि दं।
औ
जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै बार दै हा हाजो हला दैैमा दैसा निजोरा बायदिजों बुंफबनाय
औ।
बिनि अनगायैबो बायदि बायदि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफां दाउमा दाउस एम्फौ एनला आरिफोरबो दंबावो।
औ
बे गासैबो जोंनि आबहावानि हादेरसा बे गासै गासै थादेरसाया ज' जानानै सोरगिदिं मिथिंगायारि आबहावाखौ सोमजिखांहोयो।
औ।
थांनानै थानो थाखाय मानसिनो बार, दै, हा बायदिजों लोगोसे बिफां लाइफां गुबुन जिउआारिफोरखौबो नांगौ
औ
आबहावानि गासैबो थादेरसायानो गावजों गाव सोमोन्दो गायसननानै मिथिंगायारि समानथिखौ रैखा खालामगासिनो दङ
औ
मिथिंगायारि आबहावानि हादेरसाफोरखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो
औ
जेरै- जिबियारि थादेरसा आरो जिबियारि नङै आदेरसा
औ
बार, दै, हा दैमा, निजरा हाजो हाला बायदिया जाबाय आबहावानि मोनफा मोनफा जिबियारि नङै थादेरसा
औ
गुबुन फारसेथिं बिफां लाइफां जिउआारि दाउमा -दाउसा, एम्फौ -एनला जिउसा बायदिया जाबाय आबहावानि जिबियारि थादेरसा
औ
बबेबा जायगानि मिथिंगायारि आबहावानि हादेरसा बुङोब्ला जिबियारि आरो जिबियारि नङि थादेरसाखौ दायो।
औ
जोंनि सोरगिदिं थानाय बै जिबियारि आरो जिबियारि नङै थादेरसाफोरा मिथिंगायारि आबहावाखौ सोरजियो।
औ
दैै सिदोबमा जायगायाव जोङो मिथिंगायारि आबहावानि मोनसे साबसिन बिदिन्थि जेरै- मानो होनोब्ला दै आरो हा बे मोननै गाहाय थादेरसाजों बिनि आबहावाया दाजायो।
औ
बे मोननै थादेरसा थानायनि थाखाय दैब' जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइफां जिबियारि आरो जिउसा थाखाय थांना थाथाव जायगा होननानै बुंजागोन।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङाबो आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ। दा उह नोंथाङा जे बुंलांबाय आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा बार, दै, हा, लाइफां बा जिउआरि गासैबो गासैखौबो जोङो आबहावा होननानै उह बुंनाय जायो बा बेफोरनो आबहावा
औ
उह जेरैबायदि दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि। दा आबहावा जोंहा मोननै रोखोमनि थायो उह जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङि थादेरसा
औ।
बे जिबारि थादेरसाफोराथ' उह जेरैबायदि उह बिफां लाइफां दाउमा दाउसा बा एम्फौ एनला उह बेफोर नङाब्ला उह जोंबो थांनानै थानो हाया आरो मानसि हारिया।
औ।
आरो बिदिनो उह जिवारि नङि थादेरसा
औ।
उह बार दैै हा हाजो हाला उह बेफोरनि अनगायैबो जोङो थांनानै थानो हाया बिनि अनगायैबो जोंहा
सुबुंफोरा उह सुबुं सोरजि आबहावा
बानायदों जेरैबायदि गोदो गोदाय मानसिया मिथिंगायारि आबहावा आबहावायावनो गावखौ खाबजा होनानै थाबोदोंमोन मिथिंगानि फ्राय मोननाय उह बिफांनि फिथाइ सामथायाइ जादोंमोन।
औ।
बिफांनि बिगुर गानदोंमोन आरो दनदर बा बिफां लाइफांनि गुदुं बायदियाव थाबोदोंमोन नाथाय उह समनि लोगो लोगो मानसिनि बायदि गोन बायदि बायदि गोनांथिफोराबो बांबोनो हमदों आरो
औ।
मानसिया आबाद मावनो जागायबाय आरो न' बां लुनो सोलोंबाय गोबां सोरजिनानै बायदि बायदि दारिमिन
औ।
बायबो फोनांजाब आरो हान्था मेला सुबिदाखौबो उह गाहामसिन खालामनानै लाबाय। नङा होनबा नोंथां? मिथिंगायारि आबहावाया उह
थादेरसा थामहिनबा सम्पदफोरखौ बायदि मैया उह जेरैबायदि न' बां लामा सामा दालां पार्क आरि लुबोबाय‌
औ।
बिब्दिनो मानसिया गावनि नांगौ बादि गोदान आदब बाहायनानै बान
ओ
बेफोरखौनो ओ सुबुं सोरजि आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो
औ।
सुबुं सोरजि आबहावानि उह गुबुन गुबुन थादेरसाफोरखौ उह मिथिंगायारि आबहावानि थादेरसाफोरनिफ्राय थियारि खालामनाय जादों ओ थियारि खालामनानै लानाय जादों।
औ
ओ गोनां जानाय अन्थाइ बाला ओ आल खाथ्रा आरिया मिथिंगा
औ औ
मानसिनि बे हाबानि जाउनाव फारसेथिं सुबुं सोरजि आबहावानि जौगा गोबांद्राय ओ बाहायनायनि थाखाय बेफोर खमायबोना मोनसे खैफोदावबो सोरजिनो हमदों आरो
औ
मिथ मोनसे थार नो माने बाहायब्लासो मोनसे गोग्गो आबहावा दानो हागोन आरो बेनिखाय जों जोंनि बि ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ थि बाहायब्लासो आरो बेफोरनि सरिखा खालामनानै ओ जोंनि इयुननि फोलेरनि थाखाय जोङो साननो गोनां आरो आरो जोंनि सोरगिदिंथ' बारा साग्लोबनानै दं आरो हायाबो आबहावानि मोनसे नागारथावै थादेरसा आरो बिदिनो सोरां सोराङाबो आबहावानि मोनसे ओ जिबारि नङि थादेरसा
औ
बे बार थानायनि थाखाय जोंनि बुहुमा ओ लाइफां जिउआरि आ आरो मानसिनि थांना थानायनि साबजाथाव जादों बेनिखायनो बारा जाबाय आबहावानि मोनसे गोनांथारसिन थादेरसा आरो
औ
आरो बारा माखासे रोखोमनि गेसनि जथाय होननानैबो बुंनांगोन मानो होनोबा बाराव नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड थानायनि अनगायैबो दै खफ' आरो गुबुन गुबुन गेसआ
बे बाराव मोननो हायो आरो
औ
आरो हाया हाया आबहावानि मोनसे नागारथावै थादेरसा गासैबो जायगानि हानि गुना रोखोमसे नङा आरो खायफा हाया हासार गोनां आरो खायफा हाया हासार गैयि हानि गुननि सायाव बिथा खालामना बायदि रोखोमनि आबादखौ जोङो मावनो हायो आरो
औ
बिदिब्ला नोंथां ओ
औ
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
दे नोंथां